हेलौ नोंथां
मा खालामनो नोंथां नोंथाङा आं दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै
नोंथाङा ओंखाम जाबाय नामा
नोंथां ओंखाम जायाखैनो नोंथाङा माइ साय गायखांबायबा नोंथां माइ गायखाङाखैनो दंबावो हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा अबेयाव दं?
नोंथां आं न'आवनो दं नोंथाङालाय?
नोंथां एसे लामायाव द दं ओंखारना फैदों न'आव एसे नेटनि प्रब्लेम जायो
औ नोंथां जोंनियाबो एसे दिस्टार्बानो जायो नेटनि
नंगौ नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङालाय ओंखाम जाबायना जायाखै?
नोंथाङा आं ओंखाम जाथ'वाखैनो नोंथाङा फुटबल भलिबल मा गेम गेलेयो
नोंथाङा आं गेलेयो बिदिनो बायदि बायदि एसे दसे फुटबल खौनो गेलेयो आरो बोथोर लाना बोथोर गेलेयो
नोंथाङा बबे प्लेस
बबे प्लेसाव गेलेयो? नोंथां आं किपाराव गेलेयो
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङाब्ला दा मा खालाम
नोंथाङ आं दा जेबो
जेबो खालामथ'वाखै अ नंगौ नोंथां
पलिस
हेल नोंथां
अ नोंथां
औ‌ नोंथां नोंथाङा दासिम कलेजाव मा सेमाव फरायगासिनो दं
नोंथाङा आं दा बिए फार्स्ट सेमाव फरायगासिनो दं
औ
ओमफ्राय नोंथाङा लाय
नोंथां आं फरायनायखौ दोनथ'बाय एसे उसुबिदा जानायखाय
हा
नोंथाङा कम्पिउटार इउस खालामो ना खालामा
नोंथां आं कम्पिउटार लानाय जादियासै
ओमफ्राय नोंथाङा मबाइलाव मा मा खामानि मावो दासान्दि
दासान्दि आं एसे एनला मानसिफोरनो बे किसिकनि माबानि अनलाइनखौ खालामना होगासिनो दं बे हासारनि दासिम जोंनि दैज्लां बोथोराव माइ गायनायाव एसे सरखारा जोंनो हासार होदों बेफोरखौनो जों एसे ना खालामना हागासिनो दङ
नोंथाङा हासारनि बागै एसे खिन्थानो हागोन नामा आंनो
नंगौ नोंथां जोंनिया हासारा बिभिननि दङ बिभनि
इउरिया पटास आरो बिज बिदिनो दङ जोंनि बयनिसुइ मोजां हासारालाय
नोंथाङालाय एबारा मा हासारखौ बाहायदों
दा आं हासारबा बाहायथवाखैनो दासान्दि आं हासारखौ लायनो सानदों
नोंथाङा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो बरनि
बर'नि आङो अनला खारै जाना मोजां मोनो
नोंथाङा अनला खारै बानायनो रोंगौ दा
नोंथां अनला खारैखौ आं रोंथवा जोंहानि नखराव आइया सङो नोंथाङा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो
नोंथां आङो सबायजों दाउजों आरो आंबो अनला खारैखौबो मोजां मोनो
आंबो अनला खारैखौबो मोजां मोनो नोंथाङा नोंथाङा नोंथाङा बयनिसै मोजां मोननाय साबसिन मोननाय फिथाइ साम फिथाइा मा फिथाइ
नोंथां आं दासान्दि बिजे जेबो आंनि थाखाय फेभरेट नंथवा बाट आङो थालिरखौ एसे बांसिन मोजां मोनो आरो
अ नोंथां नोंथाङालाय नोंथां आङो फिथाइ सामथायाइ गासैखौबो मोजांखौनो मोनो मानोना फिथाइ सामथायया जोंनि जोबोर मोजां जों फिथाइ सामथायाव भिटामिन मोनो हेलौ नोंथां औ नोथां नोंथांमोननिखि बोथोरा मा रखम
मा होनदों नोंथां
मा होनदों नोंथां नोंथांमोननिखि बोथोरफोरा मा रखम दा दासान्दि
नोंथां जोंनि जा दा बोथोरा एसे मोजाङानो दोमैलुलु ओ बारा सान्दुंबो गैया बारा हो मा होनदों नोंथां
नोंथांमोननिथिं अखा दंना गैया
नोंथां अखायालाय सानाव हादोंमोन नाथाय दा हाथ'वाखै
अ नोंथांमोनजालाय नोंथां जोंनिजा साननै सानसे अखा हायो साननै सन सान्दुं दुङो बिदिनो जागासिनो दं जोंनि आबादारि माइ गायनाय फुनायफोरा एसे खस्थ' मोनो बेनिखायनो बयबो मिसिं लगायना दै सारनानै
बिदिनो हाल एवनानै माइ गायनाय जायो
नोंथांलाहा एबार मा माइ गायदों
नोंथां जोंहा माइआ मोनब्रै जाथनि गायदों जेरै माइब्रा जोस सा बाहादुर रनजित
नोंथाङालाय बरा माइ गायोना गाया
नोंथां बरा माइखो जोंनि जा गायो जोंहा गायनाय जाया
नोंथांमोननिथिं गायो आरोना नाथाय नोंथांलाङा गाया
जोंथिं गायनाय जाया नोंथां जोंहा गायनाय जाया जोंथिं गायो
दे होमबा नोंथां गोजोन्थों
गोजोन्थों